हेलौ औ नोंथाङा खोनादों ना औ ओ बिदिब्ला नोंथाङा माबोरै दं दासान्दै
आं मोजाङैनो दं नोंथां
औ ओ बिदिब्ला आं नोंथांखौ दिनैहाय बे समाव कल हरनायनि जाहोना नानो जाहैबाय नोंजों आङो ओ बि आबाद मावनायनि सुंद'यै स सावराय नोंथाङा आंनो दसे समखौ होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ ओ बिदिब्ला आ आङो जागायनिसै नोंथां
औ
औ जोंना आबाद मावनाय होनोब्लाथ' गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनाय जायो बिदिनो जोंहा ओ बोसोरावहाय औ बेदिनो जोंहा बोसोआवहाय गुबुन गुबुन समावहाय गुबुन गुबुन आबाद मावो जेरै जोंहा दैज्लां बो थो थो बेफोरबायदि समाव जोंहा गुबुन गुबुन गोबां गुबुन गुबुन आबादखौ मावनाय जायो बेनि गेजेरावनो दा जोंहा दैज्लां बोथोराव जोंना ओ माइ आबादानो जोंनि गाहाय आबाद होननानै जोङो सा सानना लाय यो मानो होननानै बुंब्ला जोंना ओ बे यावथ' जोंना ओ ओखाम सुबुङानो थांनानै थायो एबा ओ जौसे जौखोन्दो सुबुङानो ओंखाम जानानै थांनानै थायो होननानै जोङो मोनथिना मोनो
बेनि थाखायनो जोंना ओ माइ एबा माइरंनिहाय गोनांथि जायो बे गोनां खौ सुफुंनो थाखायनो जोंहा माइ आबादखौ मावनाय जायो बे माइ आबादखौ माबोरै हाय मावो नोंथाङा आंनो सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ
बिदिनो जोङो माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोंनो माइलिनि गोनांथि जायो आरोना नोंथां औ बिदिनो जों औ माइलिखौथ' थांनाय बोसोरनिखौनो दोनजायो आरो नाथाय दानि दानि जुगाव गोबां बिदिनो गला ए बा नारसारियाव मोननाय जायो आरोना नोंथां माइ बिदानखौ बिदिनो बेखौ लाना फैनानै जोङो फाथो बस्थायाव सोनानै माने बिखौ हरनैनि थाखाय हाखराव दोन दै सिङाव दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरोना सोमनानै दोननायनि उनाव बिखौ दै सरदनो थाखाय मोनसे जायगायाव थिखोना दोननाय जायो थिखोनायनि उनाव बिखौ न' सिङाव लाबोनानै लखब हायाव लखबनानै दोननाय जायो आरो बेखौ थालिर बिलाइ एबा थास' बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो ना थाय ओ बिखौ रोदा अरथों होननानै दोननाय जायो आरोना बिदिनो ओ दा अरखांनायनि उनाव जाखिनि बे माइ एबा माइलि जेनेबा जों खोथिया होननानै बुङो बेखौ फोनो थाखाय जोंनो टेक्टर दि दब्लायसे बा नों जेसेबां हायो एसेबां नोंनि गोसो आरोना नोंथां हानि लोगोआव बिदिनो बिखौ फोब उम ते फोथारखौ बिदिनो टेक्टरजों हालेवनानै बेखौ फोमोनना लानाय जायो आरोना गोदोनि जुगावथ' जों बिखौ मोस सौजोसो ओ फोमोननाय जायोमोन नाथाय दानि जुगाव टेक्टर ओंखारदों नाथाय टेक्टरजोंसो फोमोननाय जायो बिदिनो मोसौजों फोमोननायखौ जों दानि जुगाव नुनो मोनला आरोना नोंथां।
औ नंगौ
औ बिदिनो बेखौ जाखिनि आरो बेयावथ' हास ओ रासायनारि हासार होखानाय जायो आरो जाखिनि जोङो बेखौ उम जा माइलि सोमना दोनदोंमोन बे माइलिखौ माने जों बे फोथाराव माने सारनानै फोनाय जायो आरो। औ फैनायनि उनाव बेखौ माने बिदिनो गोबां मास मोनसे बा देर मास ओरैनि उनाव माने जों बेखौ फुनाय जायो आरो फुनायावबो बिदिनो जिस सेंग्रा सिख्ला बिदिनो बोराय बुरै सिं गैया आरो ना खामानि मावनायाव औ बिदिनो जाखिनि जोङो बे खोथियाया जौवो जौखांनायनि उनाव जोङो गायनो थाखाय थियारि जायो थियारि जानायनि उनाव माने बेखौ फुयो फुनानै गायनाया जेरै जों गोबाङानो मिथि गौ जे गायनाय हिनजाव माहारियासो माइ गायो बेखौ मान जों नुनो मोन मोनथिखायो आरोना नोंथां औ बिदिनो नी थाय खोथिया फुनायाव जेबो सिन गैया हौवा हिनजावनि जेबो सिन गैया आरो नाखि गायनायाव गायनायाव माने बांसिनानो हिन्जावफोरा गायनाय जायो आरोना।
औ नंगौ।
बिदिनो जों बिदिनो गायो गायनायनि उनाव गोबावजों बियो माइ ओंखारो माइ ओंखारनायनि उनाव बिदिनो बियो माइ बिदां जानायनि उनाव मोनो मोननायनि थाखाय बेखौ हायो हानायाबो दानि जुगाव ट्रेक्टर दडाइरेक्ट मेचिन ओंखारखादों जेरै बेयावनो हायो बेयावनो नाखानानै जाय दायरेक्ट जोङो भाख्रि एबा बिदिनो बस्थाफोराव सोनानै दोननो हानाय ओंखारदों मिचन ओंखारदों आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो बेखौ माबानानै जोङो बिदिनो माइ गायनायखौ आं जाखिनि मिथिगौ बेखिनिखौ बुंबाय आरोना नोंथां।
औ नंगौ बिदिन ओ बिदिनोहाय जोंना माइ गायनायनि अनगायै गोबां आबादफोर दं जेरै ओ जोंना लेस्रा भेन्दि एबा जिंखा बेफोर ओ बेफोर आबाद गा गायनायनि सा मोन्दै आं नोंथांनो सुंद'यै फोरमायनो होलांसै नोंथां।
औ।
जोंनाहाय गिबियावनो ओम जा आबादानो जा बेखौ गायनो थाखायहाय जोंहा हानि गोनांथि जायो।
औ।
बे हा बे हाखौहाय जोंहा गिबियावनो जोंना मोजाङै साफा खालामना लानाय जायो जाहाथे बे हायाव जेबो ओ बायदिसिना रजं एबा ग दंफोर थाया बेनि थाखाय जों साफा खालामनानै लानाय जायो बेनिनो जोंना दानि जुगावहाय ओ गो आबादफोरखौ गोबां गोदान आदबजों आङो नोंथांनि जावबो जिंखा एबा जिंखा आबाद गायनायनि सा सोमोन्दै नोंथांनो एसे फोरमायनानै जोंना गिबियावनोहाय जिंखा गायनो ब्ला जिंखानि ओ जोलैखौ नांगौ जायो बेफ बेखौ जोंहा नार्सारिनिफ्राय बायना लाब मानो जोंना गोदो गोदायहाय ओ थांनाय बोसोरनि फि थाइनि ओ बेगरखौनो दोननानै गायनाय जायोमोन। नाथाय दानि जुगाव बेफोर ओ बायदिखौ जों जानायखौ नुनो मोना बेनिखायनो जोंहा नार्सारिनिफ्राय लानानै बे खौ ओ दिब बानायनानैहाय ओ गरसे गरसे फोना होनाय जायो। जेब्ला बियो ओ रज'नानै बाङाय ओ गोलाव‌ जायो अब्ला बेनो सां होनानै होनाय जायो। बिदिनो ओ सां खांनानै जिं खाखौ गोज जौसिम मान होनानै फिथाइखौ थायनाय जायो नोंथांङासो ओ दानि बुंलांनाय जेरैहाय दानि दि ओ नोंथांङा फाराग नुनायखौ आंङो खोन्थालांबाय जेरै गोदोनि दिनाव ट्रेक्टरजों एवनो खौ जोंङो नुनो मोनामोन नाथाय जों दानि दिनाव ओ गोबां ट्रेक टरखौ ओ गोबां सुबुंङानो समनि आंखालनि थाखाय ओ ट्रेक्टर जो ओ बाहायनायखौ जोंङो नुनो मोनदों नाथायहाय जोंहा गोदोहाय नांगोलखो एबा मोसौ ओ हालुवा सोंसो‌ हालिखौ एवनायखौ नुनो मोनोमोन। बेनि ओ बेफोर औ बेफोर ओ जोंनि ओ‌ गोबां समनि आंखालनि थाखायनो जाजोबबाय होननानै आं सानो बेफोर आदब फोरनि बाग बै औ गोदोनि आरो दानि आदब फोरनि बागै आङो एसे नोंथांनो फोरमायलांनो सानदों।
औ
ओ जा आबाद मावो बे आबादावहाय जोंहा रासायनारि हासार एब बा मुलै बायदिसिनाखौ जोङो ओ होआमोन एबा होनायखौ जोङो नुनो मोनामोन। नाथायहाय दानि दिनावहाय जोंहा बिदि रासायनारि हासारबो बाहायाबानो जोङो आबादखौ जानायखौ जोङो नुनो मोना।
औ नंगौ नोंथां।
दानि मुगायाव रासायनारि हासार बाहायाबा जोंङो जे बोगाय नायनि मुलाम्फाया नाथाय एबा फिथाइखौनो मोना बेनि थाखायनो जोंहा ओ उन्दैनिफ्रायनो एबा फिसानिफ्रायनो जोंहा रासायनारि मुलै मालामखो होनानै जोंहा फेदेरना फेदेरनानैसो जोंहा गोबां ओ फिथाइफोरखौ मोनो बिदिनो उम जोंहा ओ बेफोर रासायनारि हासार बायदिसिना बा बाहायनायनि थाखायनो जोंनि देहायाबो जोबोर ओ लोरबां जालांनायखौस जोङो मोनथिना मोनो नाथाय गावनि न'आव एबा ओ मोजां मोजां फिथाइ सामथाइखौ जायोमोन एब एबा मोजां मोजां मैगं थाइगंखौ जायोमोन ओ न'नि गोबोरखि एबा न' खानस्रि हासा फोरबायदिखौ बाहायनानैनो ओ गोदोस सुबुंफोरा गोबां ओ मैगं थाइगंखौ थिखाङोमोन एबा ओ जानो नाथाय जोंहा ओ दानि मुगायाव बिदि नङा बेखायनो जों गोदोनि सुबुं जौसे एबा जौसेनि बांसिन बोसोरहालागै जोंहा ओ राफोद गोख्रोङै थानायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय जोंहा दानि मुग गायाव बेनि उलथ थायो जोंहा ओब बाजि एबा दजि बोसोर बैसोनि सुबुं ओ जाबानो जाबोलानो जोंहा ओ गोबां ओ बिदिनो सोरबायानाय एबा सोरबाया पकेटावसो बायदिसिनाखौ लानानै जेराव थाङो बेयावनो लांफानांगौ जायो। बिदिनो गोबां फारागखौ नुनो मोनदों आरो थाब फुङानो जिउ गोमालांनायखौ जोङो बे बेफोरनि ओ मैगं एबा मैगं थाइगं गायनाय जा बायदिसिना मुलि हासार होनायनि जाहोनावनो जादों होननानै जोङो साननानै लायो।
औ नोंगौ नोंथां।
औ ओ बेनि ओ थाखायनो जोंहाबो दा गोदोनि आबाद मावनाया जोंना मोजांमोन बेनिखायनो गोदोनि आदबजों आबादखौ जोङो मावफिन नो ब्ला जेब्ला जोङो गोबां गोदोनि सुबुं बायदि गोबां बैसोआलागै थांना थागोन बेखौ जोङो सानो बेनिखायनो जोंना गासै गासिबो न'खरावनो गावनि जाथाब्लाबो ओ फाननो नङाब्लाबो गावनि जाना आन्थाबलाबो जोङो मैगं थाइगंखौ गावबा गावनि न'आवनो एबा गावबा गावनि बारियावनो जोङो एफा एनैखौ मावनानै बायदिसिना गोबोरि हासार एबा खारसे हासार नङाब्लाबो जोंनि मैगं थाइगं बायदिना गारनाय मुवा बेफोरखौ जोंना होनानै ओ मैगं थाइगंखौ ओ फेदेरनानै बेनि फिथाइखौ जायोब्ला जोङो मोजा मोजां जागौमोन आङो सानो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिब्ला नोंथांजोंनिया समाबो जाबाय नोंथांजों सावरायनानै गोबां मोनथियि बाथ्राखौबो आं मोनथिनो मोनबाय आरो आं जा रोंगौ बेखौ नोंथांनिसिम आङो फोरमायनो मोननानै आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
गोजोन्थों नोंथां।
औ